हेलौ नोंथां औ आं नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दायो सम मोनगोन ना
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ बा आयदाखौहाय आयदाया जोंना ओरैमोन जि जोंनि बर'नि मा होनगोन बेखौ गोदोनि आबै आबौमोननिनो फिबोनाय एम्फौ हारिनिनो एम्फौ जोंहा इन्दि एम्फौ होनना बुङो जेखौ बा एम्फौ बिनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ जोबोद मोजां बयबो सावरायजागोन
दा हबा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैयो जे बे इन्दि एम्फौखौहाय माबोरै फिसिनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेजों लोगोसे बिनि फिथोब आरो बिनि मुलाम्फानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
नंगौ हागोन नोंथां ओमफ्राय जोङो इन्दि एम्फौ होनोब्लाथ' जोङो बे इन्दि एम्फौखौथ' जों बर'फोरानो बा बर' आइजोफोरानो जों फिसिनायखौ जोङो फसिबोदों माने जाय समाव बिसोरो गावनि गाननाय जोमनायखौ दाना लानो रोंबोदों बा बै समनिफ्रायनो बिसोरो इन्दि एम्फौखौ फिसिदों मानोना बिसोरो इन्दि एम्फौखौ फिसिदों होनोब्ला मानोना बेफोरो गाननाय जोमनायफोरखौ बिसोरो बै इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्रायनो बिसोरो खुन्दुं दिहुनन्नानै गावनि गाननाय जोमनाय फोरखौ बानायनानै लादों एबा हौवाफोरनोबो बिसोरो बानायनानै होदों बेखायनो जोङो बुंनांगोनदि बिसोरो बे जेब्लानिफ्राय बिसोरो गाननाय गानबोनो बा जोमबोनो रोंदों बा संसार जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बिसोरो बे एम्फौ अ लाथा फिसिनायखौ जागायबोदों थिग बेबायदिनो जोङो एम्फौ खौ जोङो फिसिनायाव गोबां माखासे रोंगौथि थानांगौ नङाब्ला जों बे लाथा एम्फौ एबा इन्दि एम्फौखौ जों फिसिनो हाया बा फिसिनो हानाया गोरलै नङा मानोना नोङो बिनि माखासे रोंगौथि थायाब्ला बैफोर एम्फौखौ नों फिसियोब्लाबो गोबां खहा जानो हागौ एबा बे एम्फौफ्रा थैजोबनानै नोंहा मुलाम्फानि अनगायै माने खहासो जानो हागौ आरो बेनिखायनो गिबियाव नोङो एम्फौ फिसिनोब्ला बिनि माने माखासे मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाग्रोनाया मोजां थिग बेबायदिनो जोङो इन्दि एम्फौखौ जोङो गिबियाव जोङो सिखिरि महरै मोननो हायो बे सिखिरि सिखिरिखौ जोङो बिदै दै होयो बिदै दै होनानै बै बिदैनिफ्रायसो बिदैनिफ्रायनो बे लाथा एम्फौआ जोनोम जायो आरो जोनोम जानाय
औ
जोनोम जाहां जायोब्ला बेखौ अब्लानिया जोङो जोनोम जाखांनानै एसे एसे देरोब्ला जोङो बेखौ माखासे गोरलै गोरलै बिलाइयाव जों हगा मोना बिसोरो गोरलै समाव बिलाइ गोराखौ जानो हाया बिनि थाखायनो गोरलै बायदिसिना इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ बिसोरनो होनानै होयो ओमफ्राय जायो बिसोर जानानै जेब्ला एसे देरो अब्लानिया जोङो बे इन्दि बिलाइ जायखि जाया एसे बोरायब्लाबो जों बेखौ होनो हायो लोगोसे खार फान्दाय बिलाइ बेफोरखौबो होफायो आरो ओमफ्राय बे था सिमलि बिलाइखौबो बिसोरनो होयो जानो थाखाय बेबायदिनो बिसोरो बे एम्फौखौ जानानै देरनानै ओमफ्राय माने मोनसे सम फैयो बिसोरो फिथोब थोबनायनि सम बा अब्लानिया बै फिथोब थोबनाय सम सफैयोब्ला माने बेखौ फिसिग्राफ्रा मिथिखागौ आरो नायनानैनो मा समाव बियो फिथोब थोबनो सम जागोन मा समाव बेयो फिथोब थोबगोन बेखौ मिथिखायो अब्लानिया बिसोरो नायनानै मिथिदोंबाथाय अब्लानिया बै समावहाय बिसोरो माने जाय बिलाइआ माने थाब सिरिया बा राननानै सिरि गारलाङा बेफोरबायदि दंफांनि दालायखौ दाननानै होफैयो बिसोरखौ बिसोरो खौ बानानै फिथोब थोबनो थाखाय बेबायदि होफैयो जोङो फाख्रि बिफांनि दालाय लोगोसे जोङो थालिर बिलाइखौबो होनाय नुयो मानोना थालिर बिलाइआ जोंना सिरिया नालाय बियो माबानानै राननानै बिनि थाखायनो बेखौ होयो आरो बेयाव ओमफ्राय बे लाथा एम्फौफोरा ओ थांनानै बानानै बिसोरो फिथोब थोबो फिथोबथोबनानै उनावहायो बिसोरो आबुं जायोब्ला माने मोनसे सम फैयो दे बियो जायखौ ओ लाथा एम्फौ मोननाय होनो अब्लानिया बे लाथा एम्फौ मोनोब्ला बै समाव जोङो ओमबानिआ हा बेखौ बे बिलाइनिफ्राय बोखासिगोन आरो जोङो फिथोबखौ बोखानानै लाबोगोन लाबोनानै ओमफ्राय ओ बे फिथोबखौ एसे हाखाव हाखाव जोङो बे सिङाव थानाय लाथा एम्फौखौ जोंङो बरनजोबनानै लायो ओमफ्राय जोङो बे एम्फौखौ जोङो जायो एबा जोङो बाजारफोराव सा फानो ओ बियो गो- गोबां दा आ दाथ' दजौ गाहाम माने केजियाव
औ
बा ब्रैजौ दजौ बेबायदि गाहाम आरोना केजियाव माबा लाथा एम्फौआ बेबायदि फानो फाननानै जों बिनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओमफ्राय जोङो फिथोबखौबो जोङो न'आवनो ओ खुन्दुं बानायनानै जि दायो एबा जोङो बेखौ अ फिथोबखौ जोङो फाननानै हरो बेखौबो जोङो नुनो मोनो जे ओ आथिखालावथ आंनि मिथिनाय बायदिब्ला नैरोजा फोर नैरोजा थामरोजा जाबाय खोमा केजियाव फिथोबा ओ बेफोरबायदिनो जोङो फानहनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो बेबायदिनो जोङो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै जोङो खुन्दुं दिहुननानै जि दायो आरो जोङो माखासे समाव ओ गोबां बुरजा फिसिनो हायोब्ला जों बिनि फिथोबखौ फानहरो बेबायदिनो आरो अ नोंथां माने जोंनिथिंथ बेबायदि फिसियो बा नोंथांनि मिथिनायाव बा नोंथां नोंथांमोननिथिं माबा मोनसे आलादा रोखोमै बा माबा मोनसे आलादा ओ खान्थि दं नामा बेखौ फिसिनायनि नोंथां एसे फोरमायनानै होदो
दा आलादा खान्थि होननानै बुङोब्लाथ आलादा खान्थि दाथ जेरै नोंथाङा जेरै बुंलांदों
औ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फिसिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बा नु दों आरो
औ नंगौ
ओ थिग बेबायदिनो जोङो गोरलै समाव बा सिक्रिनिफ्राय जोङो मोननाय जायो
औ
बिनि उनाव जोङो बेखौ गोरलै गोरलैयाव बे इन्दि बिलाइनिनो गोरलै बिलायखौ होग्रोनाय जायो
औ
थिग नोंथाङा फारसेनिफ्राय जेरै एम्फौ फिसिनायाव जेरै बुंदों थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खोब गोरोबो नोंथांनि बुंनाय फोरजों दा आं मा ओ बे एम्फौ फिनाय जों लोगोसे बेनि जि दानाय लुनाय जि नोंथाङा जि बुंलांदों थारैनो सैथो जों गोदो ओ जों गैयै समनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जि जिथुनाखि सलिबोदों बे एम्फौ फिसिनाय इन्दि जि इन्दि जि दानाय बेफोरो दा आं इन्दि एम्फौखौहाय माजों माजों जायो बा माबोरैहाय जानो मोजां मोनो गोथाव मोनो फ्राय नोंथांनि जों फिनाया एखेखाय आङो बेखिनिखौ नोंथांजों एखे होननानै खोन्थानानै औ दा बे जानायनि बेलायाव आं बुंनो सानदों आरो फंनैसो औ दै एम्फौआथ जोबोद ओ गोथाव होननानै जों मा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो एबा दासिम जागासिनो दं आरो दानि दिनावहाय एसे खम जाबाय जेरैहाय फिनायफोराबो खम जाबाय अब्लाबो फियो बिदिनो गामिफोरावहाय न'खरसे न'ख खरनैफोराबो थिग बेबायदिनो गोथावनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ ओरैनो फ्राय एवनानैबो गोथाव मोनजायो बेखौहाय
औ
बेनि अनगायै बेजों अनलाजों ओंख्रि संनायाव बेखौ होफादेरोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो
नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो मा गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जानो हायो जेरै मैथाजों जों बेखौ लगायनानै जानो हायो
औ
जेब जेब एवनानै थेब थेब एवनानै आरो आरो बिनि अनगायै जोङो टमेटजों एवनानै जानो हायो खोब मिलौनायजों खैसिब खैसिबनो जोबोद गोथाव जायो आरो दा अनलाफोराव होयोब्लााबोथ बे अनलाफ्राबो जोबोद मिलौहाब गोनां जायो थिग बेबायदिनो ए मफौ होनोबाथाय जोबोद खोनानायावनो बेसेन गोनां होननानै दायो नुनो मोन्दों आरो
नंगौ नंगौ
बा मोनदांनो हादों जिथुनाखि दानि इन्दि सिनि गांसे जोमग्रा होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गोबां बेसेनगोनां
औ
बेसेन गोनां जानानै फैबाय दा नैबे समाव ओंखायनो खोब दायो बेखौ फिसिनानै जुदि बेफोरबायदि फालांगियाव थांनो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा दं होननानै आं सानो आरो दा आङो बेखिनिखौनो नोंथांनो आङो
औ
आं जि हायो एम्फौनि सोमोन्दै बेखौ नोंथांनो फोरमायहरनाय जाबाय
औ नोंथां जागो औ जागोन दे होमबा ना नोंथां
औ औ नोंथां
औ
अब्ला जों फनखौ बेयावनो दोन्थनोसै
औ दे होमबा नोंथां दे
औ दे